औ नोंथां आं खोनादों।
औ नोंथाङा मा खालायदों दा?
दा नोंथां आं बिदिनो एसे लामायाव ओंखारबोदों। कारेन्टबो गैया नालाय गरमखाय ओंखारबोनाय जाबाय आरो।
आं बिथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादों। आं माने मेसेंनिफ्राय मोनसे टफिक लाना फैदों। जों जानाय लोंनाय बेबहार खालायनायखौ जों माबायदि माबायदि खालामलायोबा जों मा मा जायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै हो हागोन नोंथां।
औ औ औ जेनेबा जानाय लोंनाय होनबायना नोंथाङा आंनि सिगाङाहाय।
औ। बिथांनि आवाजाव फैयाखै दाबो। हेल'? हेल'? हेलौ? बिथांनि आवाजखौ मोजां खोनाफैयाखै। बिथांना एसे नेटवर्क इसु नामाथाय।
खोनायाखै नोंथां।
औ औ दासो खोनादों।
अह। बुंनो थाङोब्ला जोंहा जानाय लोंनायानो जोंनि सबसे मेन बुस्थु नङा होमबा नोंथां थांनानै थानायावहाय।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेनिखायनो जों सानै हयै माने बेब'हार खालामनांगौ आरो जानाय लोंनायावबो। जों मानो होनबा जेनेबा मोनसेे जों नांगौनि बारा जों जानाय बेब'हार खालामबा जोंनि मोदोम देहानि थाखायबो मोनसे खहा जायो। बिदिनो जों बांद्राय खम जायो जेब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय खहा जायो। बिदिनो आरो जेरै हमब्ला जों मा जायो? जोंहाथ' बिसिनि लकेलाव जों बेवहाय गामियारिजों मा जायो मैगं थाइगं ओमफ्राय ओंखाम आखायो बेदर आखायबो जायो नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो बुंसै आं जेनेबा जों नांगौनि बारा जों बेदर अमा बेदर होन बोरमा बेदर जों बि बांद्राय बेब'हार खालामोबा नांगौनि जोंनि मोदोमावहाय माने प्रेसार बार जायो दा बेमार आजार जानायनि चान्स थायो माने बांद्राय जों बेदरफोरखौबो बेब'हार खालामोब्ला बिदिनो हाइ प्रेसार प्रेसार स्ट्रक जानाय जों बेफोरखौ बिराद खोनायोना बेफोर माने जानाय लोंनायजोंबो जायो मानो होनबा जों बांद्राय जानायखौ जों बेबहार खालामोब्ला मोदावहाय स जोंना बारा जायो फेटआ बारायनो नागिरो बेफोर फ्रेस्र होननो नागिरो ओंखायनो जों सानै जानायखौ बेब'हार खालामनांगौ मैगं थाइगंखौबो जों
हा खोनायाखै हेलौ उम बिथांनि आवाजखौ खोनाफैयाखै नेटवारर्कआ एसे गाज्रि जानानै दं